दं ना
औ नोंथां खोनादों
औ आं नोंथांनियाव
मोननैसो ओ बाथ्रा मोनथिनो लुगैदोंमोन ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हानाय सम दंना
औ नोंथां दङ
औ नोंथाङा अब्ला आंनो मा होनो बेखौ दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
औ दे होनबा नोंथाङा आंनो फोरमायलाय दावबायनायनि सोमोन्दै
औ ओ दावबायनाय होनना बुंब्ला जों माने दाबसेनि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो दावबायनाय बुङो होनना मिथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने नुयै बेसादखौ नायनो हायो ओमफाय मिथियै बाथ्राखौबो मिथिनो हायो ओमफाय जायगाफोरखौबो नायनो हायो आरो।
होम-होम।
औ। ओमफाय दावबायनाया मानसिनि जिउआव माने जोबोर गोनां आयदा जानानै फैदों आथिखालाव।
औ।
औ आरो ओमफाय दानि मानसिफोरा दावबायोबो आरो ना।
औ
औ गोदोनि माने दिनावसो माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनो थाखाय माने थाबायनानै ओ थांनो गोनां जायोमोन बा दैमा दैसानि माने हेफाजाबजों नाव उनु बानायनानैसो माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे सिम माने ओ दावबायहैनो हायोमोन आरो
ओम।
औ नोंथां। ओमफाय दावबायनाया गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने गावसोरनि आंखाल। खौबो सुफुंना लानो हायोमोन आरो।
औ।
औ ओमफाय आथिखालाव माने खाथि खालायावनो गावनि नांगौखौ मोनो नालाय। बेनि थाखायनो बारा बिदि माने कस्त'' खालामनो गोनां। गैया आरोना दानिया ओमफाय। नाथाय माने ओ आथिखालावथ' माने गारि-मतरनिबो आंखाल गैयि जानानै। फैदो आरोना।
औ।
औ ससे। बबेयावबा थांनोब्लाबो माने गारियाव गाखोनानैसो थांनाय। जायो ओमफाय गोदोनि बादि माने थाबायनानै थांबांलिया आरो मानसिफोरा।
औ।
औ ओमफ्राय जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने। गुबुन- गुबुन मानसिफोरनि। ओ रायज्लायनाय आखल-आखु, नेमखान्थिफोरखौबो माने मिथिनो हायो आरोना नोंथां।
हो- होम।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार जोङो। एसेबांनो दावगोन दावबायगोन एसेबांनो जोङो ओ। जायगा दावबायनायजों रंजानाय लानायानायजों लोगोसे जोङो। जायगाफोरखौ ओ नुयोब्लाथाय जोङो गोबां। बिदिनो बाथ्रा मोनथिनो हायो बे जायगानि सायाव। लोगोसेनो जों दावबायनो थाङोब्ला। ओ जोंनि जा साननाय-हनाय बे साननाय- हनाया। ओ मोजाङै थायो बेनिफ्राय दावबायनो थाङोब्ला जोङो। मोनसे गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दावबायनो थाङोबा बेहाय जों गो। गोबां ओ बिदिनो गुबुन-गुबुन ओ सुबुंफोर लोगो मोनो। सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै जोङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो हायो। ओ लोगोसेनो बे दावबायनो थांनायाव जों। गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ जोङो बिदिनो जोङो टेस्ट नायो जेरै जों गुबुन मोनसे बे मुवाखौ जों गुबुन मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जों जाना नायनानै बेयाव माबायदि ओ गोथाव बा माबाबायदि बे खौ जोङो मोनथिनानै मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो जेसेबांनो दावगागोन बेसेबांनो जोङो गियान मोनगोन बा जोङो उम जों जे जायगायाव दावबायगोन बे जायगानि सायाव गोबां बाथ्रा मोनथिनो हानाय जोंहा गोहो फैयो आरो बिदिनो जोङो बिदिनो गरम बन्द' दाथ' गरमनि दिन, गोबां बिदिनो ओ फरायसा सालि बा बिदिनो कलेज बायदिसिनाफोरा जोंनाव बन्द' होनाय। ओ बन्द' होयो बे समाव जुदि जोङो। ओ जों लोगोफोरजों बा जोंनि न'खरनि सोरजोंबाजों थाङोब्ला। ओ गोबां बिदिनो रंजानाय लाहैनो हायो आरो बिदिनो। मानसिनि जिबनफ्राव गोबां दुखु-दुखु फैयो। बे दुखुनि समावबो जों। जोङो दसे सम जों खुसि खालामनानै जुदि हायोब्ला जोबोर मोजां। मानो होनो। ब्ला जोङो जे दुखुखौ गासैबो बावगारलांनो सानो। बेनिफ्राय जों जुदि बेबायदि ओ खुसियै थानो लुगैदोंब्ला जों माने दाव दावबायनांगौ आरो दुखुनि गेजेरावबो। अब्ला नोंथाङाबो एसे बुंबावलाय।
औ। ओआथिखालाव माने दावबायनाया मोनसे गिदिर आयदा जानानै फैबाय होनजायो आरोना नोंथां। औ नोंथां मानो होनब्ला ओ जों दावबायनायनि गेजेरजों जों
औ। दा नोंथांनिखौ आं खोनायाखै। हेलौ नोंथां? हेलौ? नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथां? हेल' नोंथां? हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना? हेलव? हेलव? हेल' नोंथां?